खुलुमबाय नोंथां।
ओ आं दा मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन बेनो जाबाय जोंनि आबहावानि बागै नोंथाङा जेबोथ' उसुबिदा गैया? औ ओ आबहावा होनना बुंब्ला नोंनि गोसोआव मा बेरखांफैयो माने मिथिंगायारि आबहावखौ बुंनदों आङो नोंथाङा एसे बुंग्रोनो हागोन नामा नोंथाङा एसे
ओ आबहावा होननानै बुङोबाथ' जोङो जोंनि सोरगिदिं थानाय फि फां-लाइफां जे नुथाइफोर आङो बेखौनो बुजिनानै मोनो माने ओरैनो सिम्पोलै नाय बा माने जे जों नुदों जायनिफ्राय जोङो गोजोन माने ओ मा होननांगौ जाखो गो गुरै मा होनो आबहावा मोननो हायो माने ओम मा होनो होननांगौ जाखो बारहावा मोननो हायो जोङो ओ
कसालि औ
आबहावा होननानै बुङो आरोना जोंनि सोरगिदिं थानाय बेखौनो जायनिफ्राय जायनिफ्राय जोङो ओ अक्सिजेन मोननो हायो यो
ओम
ओरैनोथ' आबहावाया मोजाङै थानाय आरो गाज्रि जानाय बेफोरखौ आं सानो जोंनिफ्रायनो माने जों मानसि माहारिनिफ्राय सायावसो आरोना जुदि जोङो औ जुदि जोङो आबहावाखौहाय बिफां - लाइफांखौहाय जुदि गोथाङै माने सोमखोरै आरो गोग्गो गोग्गोयै लाखिनो गोसो जायोबा जोङो बिफां - लाइफां गायनांगौ जोथोन लानांगौ आरो ना आरो जोङो बिफां लाइफांखौ जुदि दानबाय थायोबा दानफायबाय थायोबा माने जोंना ओ अखानि बि बिबाङा खम जायो आरो ओ जोंनियावहाय आबहावाया माने ओ जोंनो जेसेबांनाखि बारहावाखौ होयो जोंनो नांगौबायदि जोंनि हां लानायावहाय जेसेबां होयो जोंनो बियो थोआ- थोआ जायो आरोना मोननो थाङा थाङानो
औ
आरो दानो दाथ' दा समावथ' आबहावाया गाज्रि बिराद गाज्रि जालांबाय मानो होनबा न'खर गंसेयावनो गंनै, गंथाम गारि दं बेफोरनि ओंखारनाय उखुन्दैफोरजोंनो जोंना आब हावाया माने गाज्रि जालांनो हमबाय आरोना आरो गोबां
दानि दिनावहाय जोङो फिफां-लाइफांखौहाय दानफायनानै जोङो मा होनांगौ मावखुलि बिदि औ गायफिना फांसे फिफां गाय फिन दानफायनायाव जोङो फांनै, फांथाम गायफिननांगौ गोनां जायो आरोना गायनांगौ आरो आरोना आबहावाखौ जुदि सोमखोरै लाखिनो गोसोब्ला नाथाय जोङो दानो दामफाय दामफायै माने इन्डास्ट्रिफोर माने फसंनायसो नुसै आरोना आरो बिल्दिंफोर लुखोनाय नुसै आरोना जोङो बिफां - लाइफाङा जोंनि बेसेबां नांगौ बेसेबां गोनांथि माने बेखौ हाय माने बुजिनानै मोनला आरो बुसेयावबो माने ओ बांसि सिनानो दानफायसै आरोना ओ गामि एरियायावबो जोङो नायोबा गा मि साइदाव नायोबाबो जोङो नुनो मोनो जे बिफांफोरखौ बिफां- लाइफांफोरखौ बांसिनानो दानफायनायखौनो जोङो नुयो आरोना
नंगौ
बिफां गायनांगौ दानि दिनावहाय बिफां- लाइफांखौ ओरैबायदि दोनला आरो ना सिगांहाय जेरैबायदि बिफां- लाइफांफोरखौहाय गायोमोन जोङो बेखौ दा नुनो मोनला आरो आं सानो बिफां- लाइफांखौहाय माने गायनांगौ आरोना जेसेबां हायो होमबासो जोंना आबहावाया सोमखोर आरो गोग्गोयै थागोन आरो ओ जोंनि गारि मथर बे कल कारखाना बेफोरखौहाय जोङो एसे खम खालामनाया मोजां आरो।
दा बेनि सोलाय जोङो ओ बेटारिजों खारग्रा गारिफोर बायनो हायो। नाथाय जोङो गोबां मानसिखौल' नुयो जि बेटारि जों खारग्रा जेरै ओ कारफोर जाहैबाय आरो बाइकफोर जाहैबाय बेफोरखौ मोजां मोना आरो माने एसे औ माने ओ सायख'नायाव एसे गोब्राब दिन्थिनायखौ नुनो मोनो आरो नाथाय जों नुयो जि साम फ्रोमबोनि जिउआव जोंनियाव ओ ट'ट' होननानै जि बुङो बेटारि गारिया बेखौ जों गोबां खारनाय नुनो मोनो बेयो नाथाय जोंनि ओ मिथिंगानि थाखाय आबहावानि थाखाय जोबोद मोजां बुस्थु आरो बेयो जे बेनि अनगा जुदि जोङो सामफ्रोमबो बिसिनि जायगायाव जुदि पेट्रलजों खारग्रा जुदि टेम्पु खारबाय थायोमोनबा जुदि बेजों बे ओ बेटारिनि जायगायाव जुदि पेट्रल एबा दिजेलजों खारग्रा जुदि ओ माबा जानाय मोनबा जुदि बे गारि जानाय मोनबा अब्ला बेयाव बिराद जोंना आबहावाया गुबुंबावगौमोन जोंनि जायगायाव दा बेफोरनि सोलायदि जि बेटारि गारि जोंनि जायगायाव खार गासिनो बेयो गोबां मानसिनि ओ टेम्पु एबा बे ट्रलनि गारिनि सोलाय बेयाव मानसिफोरा गाखोयो नालाय बेवहाय एसे एसेबाबो मान ने जोंनियाव बारहावायाव एसे गोहोम गोग्लैदों आरो। बेखौ आं मोजां मोनो बे जोंनि गामि खना खनलाफोरावबो खारनायनि थाखाय।
उम।
दा ओ जोंनिया बुंनो थाङोब्ला बिफां लाइफाङाबोथ' मोनसे जाबाय बेनि उनाव ओ जों हाजासे बिफां लाइफां गायनांगौ दाननायनि दानोब्ला जोङो दाननो रोंदोंब्ला जोङो गायनायखौबो जोङो लाफानांगौ आरो जोङो माने गावबा गावनो हारसिङै गाय नाय बे गोसोआव फैफ्लाङा बेनि थाखाय जोङो आंनिबा जोङो समाजनि गिदिर गोलावफोरा जोंनाव मोनसे आयेन बानायना होनांगौ जि नोङो जुदि फांसे बिफां दानदोंबा नोङो फांथाम बा फांबा बिफां गायफिननो रोयो होननाय जे बेबायदि रुल्स ओ बेबायदि नेमखान्थिया गुबुन हादरफ्राव दङ जानांगौ जेरै भुटानफोराव दङ बिदि बायदि खोनादोंमोन आङो नाथाय जोंनावदि बे फोर गैया जोबोर दुखुनांथाव बाथ्रा जोंनिफ्रा बे एसे सिन ओ सादारन नेम मावखान्थि बियो। बेखौ नोङो गायथारनांगोन होननानै बुंना होबाबा मानसिफोरा गायगोन नङाब्ला बेयाव जु-जुरिमाना नांगोन होननानै बि गिनानै गायगोन अब्लाना जोंनि आबहावाया समानथि थि थागोन दा औ बेफोरखौनो सोर होयोब्ला मोजां जायो आरो जोंनिया गिदिर गोलाव जोंनि दैदेनगिरिफोरा। दा ओ बेनि अनगायैबो जोंनियाव फैयो प्लास्टिक दा प्लास्टिकआथ' जों प्लास्टिकखौथ' बायनायखौ गारनो हाया जाहैबाय। जेरै जोङो जाग्रा मुवा बेसादखौ बोननोब्ला गोबाव सम ला खिनोब्ला जोंनो प्लास्टिक नांगौ आरो जेरै जोङो मोब्लिब बा बे मुवा बेसाद जेरै जामबुं ओ कम्पिउटार लेपटप बेफोर खौ जुदि जोङो ओ जुदि गोलाव गोलाव जायगासिम जोङो लांनोब्रा बहाबाफोर लांनोबा जोङो प्लास्टिकखौ नांगौ नङा होमबा दैनिफ्राय बारग'नो थाखाय। आ बेफोराव जोङो प्लास्टिकफोरखौ एंगारनो हायै जायो। नाथाय बेनि अनगायैबो जोङो खायसे सरासनस्रा खामानि जेरै प्लास्टिकनि अनगायैबो सोलियोमोन बेफोरावबो जों गोबां प्लास्टिक बाहायो आरो बाहायनायखौथ' जों मानि जेबो बुंथ'ला बाहायखांनानै जि बेखौ मोज बा ओ जोथोन लानांगौ मोजाङै ओ गारनांगौ बेखौ माने मानसिफ्रा गोस सोयाव फैफ्लाङा आं बेखौ मानसिफोरखौ सिददायै थोंजोङै आं दायबो होआ। बिसोरो गोसोआव फैफ्लाङासो बुंगोन आङो मानोना जोंनि जायगायाव बेफोरनि बागै सोलोंथाइ होनाय जायाखै जोङो प्लास्टिकखौ माबायदि गारनांगौ म दि जोथोन लानांगौ बेखौ होनाय जायाखै जों जुदि जापान फोरखौ नायोबा बिसोरखौ मार बिराद साफा साखोन सिखोन होन्नानै मिथियो नाथाय बिसोरनि साखोन सिखोननि सिंनि बाथ्रायानो जाहैबाय बिसोरनि सोलोंथाइ उन्दै समावनो बिसोरखौ साफ साफा साखोन सिखोन खालामनो फोरोंनाय जायो बेनि थाखायसो बिसोरनि हादोरा दिनै साखोन बयनिख्रुइबो साफा सिन एबा साखोन सिखोन आरो जोंनि जायगायाव बेबायदि जेबो सोलोंथाइ होनाय जाया बेनि थाखाय जोंबो जेब्ला उन्दैमोन अब्ला जोंबो गारफ्लाङोमोन प्लास्टिकफोरखौ जोङो लामाथ' थानो गारना होयोमोन जुदि जोंखौ जुदि सोरबा बुङोमोनब्ला मानासाव थांदोंमोन जोङो फरायसालिनिफ्राय अब्ला मानास सिङाव बुंदोंमोन जोंखौो प्लास्टिकफोरखौ जेराव जेराव गारनाङा बेवहाय जोंनियाव आलादा मोनसे मोन्दांथि फैदो प्लास्टिक गारनाङा होननाय अब्ला जोंनि गथ'फोरनि गोसोआव बियो मोनसे फिक्स जाना थाखाबाय प्रग्राम जाना थाखाबाय जे जोङो प्लास्टिकखौ जानानै गारनांगौ बेवहाय जोंनि जेबो दाय गैया जोङो देरबासो मिथियो जे जों बिदि गारनाङा जों दा बुजिबाय जों गारना हामोन होनना दा आं सानो जि जोंनि गिदिर गोलाव दैदेनगिरिफोरा बिजाबफोरावसोस'नांगौ फरायसालिफोरावसो सनांगौ नि बे हुदाखौ नोंथाङा मा सानो
होनबासो जोङो उन्दैनिफ्रायनो सोलोंथाइनि गेजेरजों होनो हायोबा माने मोजां जागोन आरोना गासैबो मोनथिनो मोनगोन
औ दा गारनायजोंल'थ' जेबो गोहोम गोग्लैला जेरै जोङो प्लास्टिकखौ सावोब्लाबो बेनिफ्राय गाज्रि बार ओंखारो बेखौ जोङो दाबसे जायगायावल' जुदि डास्टबिनाव गारनानै दाबसे जायगायावल' गारबाय थायोब्लाबो फै दाबसेन जायगाया औ औ औ औ बेबो बिराद गुबुंले जागोन अब्ला बेनि मोनसे फिननायानो जाहैबाय जोंनि जायगायाव प्लास्टिकखौ बाहायफिननायनि थाखाय दारिमिन खुलिनाय औ जोंनि जायगायाव मोनसे मोजां साखोन सिखोन दारिमिन खुलिनाय फार्स्ट खौ बायफिननायनि थाखाय दा जोंनि जायानि सुबुंफोरा एसे नोजोर होयो गाहाम आरो जाय जोंनि जायगायाव माबाददि जोथोन लानांगौ माबायदि जमा खालामनांगौ माबायदि दारिमिनाव हरफिनांगौ आरो माबायदि बाहायफिननांगौ नङा होमबा नोंथां
नंगौ नंगौ
नोंथांनाव बिनि अनगायैबो गुबुनफोर माबाफोर राहा लामा फैया मासिम जों माबोरै बेफोरखौ जो
प्लास्टिकनि बेलायावथ' आं बेखौनो सानो मान गोबां माबो खालामबायना पलिटिन बिदि बाहायनो मोन मोना प्लास्टिक बाहायनो मोना दखानफ्रावबो बिराद होबाय माने अबेबा अबेबा दखानाव हरा आरो ना प्लास्टिकखौ हरनाय
सोलिजोबा नाथाय बेफोरो रुुलफ्रा मानिजोबा मानिजोबनो नागिरा
औ ओमफ्रायहायो सोरबा सोरबा बिदिनो माबा बाहायो लेखानि बाहायो लेखानि बाहायो ओमफ्रायहायो अब्लाबो माने बनानै फैफिनो आरो
औ साननैसो औ साननैसो सिगांबो जोंनि भारतनि सोरखारा जोंनि ओनसोलनि खना खनला जायगायाव डास्टबिन बानाय बाहायनाय जोंनि दखानफोरनि गलायाव गोथां गाब ओ गाबहोनाय बेफोरदिबायदि जों नुनो मोनसोदोंमोन नाथाय दिनैसिम बेयो गोमालांजोबनो हमदों बिसोरो माने मोजाङै औ औ दसे सोरखाराबो मोजाङै नोजोर होफैनाखै बेखौ खौ बेबो मोनसै बिसोरनि दायो बिसोरो‌ अराय सम बिसोरो माने बे माबाखौ लाखिबाय थानांगौमोन आरो
उम
गोख्रोङै बे नेमखान्थिफोरखौ
बेफोरथ' जोंनिनो दायथ'आ जाहैबाय
औ जोंनिबो दायथ' सरखारारनिबो दायथ' गाससिनिबो थायो बेवहाय जों आं थ' दा जोंनि मानसिफोरखौ दाय होनोसो बाहागारा जाबाय
उम
जों देरबासो रियेलाइस जायो जे मोन्दांथि मोनो जों बिदि खालामनाङा होननानै उन्दै समावथ' मिथियाना
औ बेखायनो उन्दैनिफ्रायनो फोरोंनो हायोबाथ' मोजां उन्दैनिफ्रायनो गियान मोनोबा उनावहाय रिग्रेट जानाङा आरोना
औ जों न'खरनि गिदेर गोलावफोरा दा जों उन्दैफोरखौ बुजायनो हायो आरो बिदि खालामनाङा आरोना जेसेबां हायो बेनो जोंनि मावनो हानाय खामानि दा बेसिमहालागै आरो बेनिफ्राय जोङो मा खालामनो हाबावो
औ नोंनि बे फिसा खामानि ओ माने फोरों मावनो फोरोंनायानो उन उनाव हाय माने गिदिर मोनसे मा होननांगौ जाखो मुलाम्फा हायो आरोना माने जोंखौहाय आबहावा मोजाङै लाखिनायाव हेल्प खालामदोंगोन नोंनि बे फिसा उन्दै समावहाय जुदि जोंनो बेहाय बे सोलोंथाइखौ होनाय मोनबा माने उन्दैनिफ्रायनो होमबा दा बिदि जाफैनाय नङामोन
औ औ थारैनो दा अब्ला नोंथां जोंना समाबो जाहैबाय
औ नोंथां औ नोंथां जासिगोन दे
गोजोन्थों नोंथां